औ नोंथां नोंथां मा
खोनायाखै नामा नोंथां खाथि औ आं दा औ खोनादों आङो दा न' खाथिनिनो फुख्रि जिङाव जिरायनानै माने बार बारदों बार गुसु जिरायनानै लागासिनो दं आं
होमबाथ' होमबाथ' बोथोरा जोबोर मोजां होनबा आंबो बेबायदिनो दङ
औ औ औ सानदुंबो दुंदों दुंनाया बारबो बारगासिनो दं औ औ मोजां मोजाङानो जोंथिं बोथोरा
औ नोंथाङा ओ मा होनो? मागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ फोरमायनि आं नोंथांनि सिगाङाव ओ मागो खौ बुंनो थाङोबाथ जों बर'फोराल बर' आरो अखमियाफोरा मानियो होननानै बुंनो हायो जों। जैरै जों बर' फोर बुङोबा जोंना बर'फोरा मोननै रोखोमनि बुंनो हायो। जेरै सानजारि गलफारा बिदिनो तारिखखौ बुङोबाथ जों बर' गलपाराया एसे उनाव लानाय जायो। जोंनिथिं आरो सानगारिया एसे सिगाङावनो मागोखौ मानिनानै जागोरो इसोर। बैसागुआव जों मेन बुङोबाथ जों बैसागुआव फिथा जानाय एबा मान होनाय सनमान होनाय बिदि गिदिरफोरखौ बेखौनो जों थियो। गिबियाव बुङोबा जों
नोंथांमोनथिं भेलागुर सावगोनना सावा
औ बावदोंसो आं ओं ओं आं सावो सावनाया साव दा गोबां खम जाबाय नुयोमोन गोदो जोंबो बानायनानै उन्दै समाव जोंबो गोबां बानायनानै सावबोनो मोन्दों। बिदिनो मागोनि सानसे सिगाङाव जों दुगैस्रां लोब स्रां बा बिदिनो साफा दुगैनानै फुंनि ओरैनो ओरै दाउखा होननाय दाउखाबो गाबैनि सिगाङावनो जों
औ
दुगैनानै सावोमोन गोदोहाय दाबो सावो। सावनाया ओमफ्राय गोबां खम नुनो थाङो बेफोरखौ दाना। बिदिनो जों बैलां खौ बानायोबबा जों बेनि मास मोनसे बा सप्ताथाम सप्ताब्रै सिगां जोङो बेलागुरखौ बानायना लाग्रोनाय जायोमोन ए जों बैलागुर बानायोबा जों गिबियाव जों औवा नांगोरगौ एबा आरो औवा औवाखौ जों गायनानै औ औवाखौ जों गायनानै लायो एबा जों थालिर बिलाइ आरो जिगाब‌‌ नारा बायदि रोखोमनि इदिनो गोरान बुस्थु बुथुमनानै जोङो जमा बेलागुर फां गायनानै जोंनिहाय जिगाब खौ सिङाव सोनानै आरो थालिर बिगुरखौ जों बिदिनो सा सायाव होनानै जों बेखौ स नानै जों म गोदोनि सानसे सिगाङाव सावनाय जायोमोन आरो मागोनि एक थारिखनि सानसे सिगाङाव जोंनि सावनाय जायो आरो जोंनि मागोआव इदिनो मेनलि बुङोबाथ' लावदुम फिथाबो जायो आरो ओ एन्थाब होनो एन्थाब बानायो लारु बानायो आरो नारेंखर फिथा बानायो इदिनो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव गोबां गोबां फिथा बानायनायखौ नुनो मोनो जों जों जाहोयोबो आलासि आसि दुलासि फैनाय खुरमा जोंबो आलासि जाहैयो मेनलि बर'फोराथ' बेफोरखौ मानिखायो नालाय जोंथिं बयबो बिदिनो ओ नोंबो आलासि जाफैयो आंबो थाङो बेफोरबायदि सोलियो आरोना जोंथिं बैसाग बैसागुआव फिथाखौथ' जों बयबो जाखा खायो नालाय बिदिनो बिदि आलासि फिथा जाफैनो फैनाय जायो आरो नोंसिनिथिंलाय माबायदि सोलियो नोंथां?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ फिथाखो सावो। जोंनिया सानजारि नालाय
औ औ
बेबाय ओ बेलागुरखौबो सावो बेनि उनाव फिथा सावो। आरो लोगोसे ओ खान्थाल दंफां गय दंफां बेफोराव माने जि गाबनि ओ दिरुं बायदि बानायनानै खानाय जायो आरो।
औ औ औ
नोंथाङा आरो माबा ओ मा होनो ओ बैसागोनि बागै एसे मिथिगौ नामा?
बैसागु औ बैसागुखौथ जों बर'फोरा बयबो मानिखायो नालाय बयबो बयनिबो नखराव फालिखायोबो जोंनि आरो बे नेमखा बयबो मानिखानांगौ मानिखायो बर'फोरा आरो बेनो जोंनि देरसिन फोरबोबो होनना बुङो जोङो। जों बे खौ बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जों मानियो। जों बे बैसाग बैसागु फैयोबा जों बयबो बयनिबो नखरा गोजोन खुसि नुनो मोननाय जायो। जों मेइेनलि जों बैसागुआव जोङो बुङोबा दामनाय देनाय आरो मोसानाय गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि ओ ट्रेडिसनेल होनना बुंसै आं बेखौ जों मइेनलि नुनाय जायो गाननायखौ जों जेरै सला गोजा आरो आरो आर'नाइ गोजा आर'नाइ गोथां बिदि लानानै जोङो दाब दाब बयनिबो नखराव हाबै हाबै नेम होयो बा गिदिरफोर खौ मान हैैनाय जायो। ओ जोङो बिदिनो बयबो ज रायजोनि बयबो सुबुंफोरा सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरि बिदिनो ज ओंखारबोनानै बा मोसानानै बयनिबो नखर नखर हाब नानै सनमान हैनाय जायो। आरो बुङोबा औ
नोंथाङा गोदोनि बैसागोजों दानि बैसागोजों माबाफोर फारागथि नुदों नामा
नुनायाथ' बिदि फाराग थि नुयो नुयो दानि इयुन लाइमोनफोरखौ जोङो लोंनाय जानायफोराव बैसागबानो बांसिनाव बांसिनाव लोंनाय जानाय बिदिखौ नुनाय जायो आरो इदिनो दानि बैसागुफोराव जोङो बांसिनखौ जोङो बुङोबा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ बिदिनो खाम जथा बा सेरजा सिफुं बिदिखौ लानानै मोसानाय नुनाय जाया जोंनि बर'नि मेनलिथ' बेसो नालाय ओमफ्राय बेखौ लानानै माबानाय नुनाय जाया ओमफ्राय बेखौ जों एसे सोलायनाय मोनो आरो ना इदिनो जों मेनलि बुङोबा बर'आव बुङोबा जों बेफोरखौसो लानानै खाम जथा सिफुं बेफोरखौसो लानानै सनमान हैनांगौ मान हैनांगौ बा रंजानांगौ बेजोंसो जोङो नोंथाङालाय बिनि बागै मा सानो
औ बे जोङो गोदोनि नेमखान्थिखौनो लाफिननांगौ मानो होनोब्ला बेयो ओ जुग जुग सोलिबोनाय नेमखान्थि नङा होमबा
औ औ औ जोंनि आबै आबौनिफ्राय
जोङो बेखौ जों फोथांना लाखि खिनाया जोबोर गोनांथि ओ दानि जुगावथ' बांसिन नुनो मोनदों आङो बैसागो बोथोराव ओ खाम जथा सेरजा बेफोरखौ लायालासिनो बांसिन सुबुङानो साउन्ड सिस्टेमजों मोसानाय नुनो मोनो
औ औ
बेफोरो जोंनि हारिनि नङा नालाय ओ बेफोर खौ जोङो बाहायनायखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै आं सानो आरो
औ औ औ
नोंथाङा मोस मोसानायफोरखौ मिथिगौ नामा बैसागुआव मा मा मोसायो
आङो बैसागुआव मोसानायनि बागैथ' बारा मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ बैसागुआवथ' बांसिनानो बागुरुम्बाफोरखौ खौ मोसानाय जायो
औ औ औ औ औ
औ आरो बर'नि मोसाना मोसानाय फोर औ मोसानायफोराथ' गोबां रोखोमनि दंजोबो दंखोमा आंबो मोजाङै मिथिजोबा जेरै बागुरुम्बा थाबाय दावस्रि देेलाय मोसानाय थाबाय बेफोरबायदिनो औ नोंथाङा बै गुवाहाटियाव जानाय मेगा बागुरुम्बा इभेन्टाव फैनो फैदोंमोन नामा?
नोंथां आङो बे बागुरुमबायाव थांनाय जायाखै नोंथाङा थांदोंमोन नामा?
औ आं थांनाय जादोंमोन।
औ
ओ बिदिनो खाथियावनो थाखायो नालाय
औ
खौबो साननै सानथामसो सिगां नायहैदोंमोन आरो बे सानखालि गोथार थांनाय जादोंमोन। बेयावथ' गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोर फैदों जेरै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आसाम आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो गोबां आसामनि मन्त्रि एम एल ए फोर फैदोंमोन।
औ
मोजां जादों बे इभेनदा।
औ औ नुथायफोरा मोजां जादों।
औ जोबोर मोजां जादों बेखौ बे ममेन्ट ओ बे समखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा जेब्ला खामनि दामनाय। फास्ताव साउनद दुम। होननानै गाबो अब्ला बिखायानो मावग्लुंलायनाय। बायदि सो साउन जादों बे समाव आरो मोसानायखौथ' मा बुं बुंनो ओ मोसा थानायाव ओ जोबोर मोजां माने बिराद सिरिया ओ सिरियालै थाजोबनानै मो मोसादों आरो सिखिरि मोसा खानाय बायदि नुलायजोबो आरो
औ गोजा गोथां गाबजों समायफ्लेदों आरोना औ
नोंथाङाबो बेखौ ओरैनो अनलाइनफोराव नायदोंमोन खोमा ना
औ आङो बेखौ अनलाइनाव लाइभआवनो नायदोंमोन आंबो आंबो जोबोद समायना नुदों गोजा गोथां गाबजों मोसानायखौ नुनो मोनदों जोंबो जोबोद समायना नुदों जों लाइभ आव नायनानै जोबोद गोजोननाय लादों आंबो मबाइलावनो नायनानै बे मोसानायाव आंबो थांनोलाय जोबोर गोसोमोन नाथाय समनि आंखालाव एबा टाइम मोनैनि आंखालाव आङो थांनाय जायाखै आंबो नायनोलाय जोबोद गोसो दंमोन बेनिखायनो आं थांनो मोनासै औ बेनो आरो
नोंथाङा फैनो हानायब्ला साबसिन जागौमोन आरोना बे ममेन्टखौ लाइफटाइम लाइफटाइमनि थाखाय गोसोआव थागौ नोंथाङाबो
नंगौ नोंथां
औ
औ
नोंथां दिनै बेखिनियावनो टपिकखौ दोन्थ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां बेखिनियावनो जों टपिकखौ दोनथ'नोसै ना